हेल' नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोननि औ औ नोंथां।
औ
मा खालामदों नोंथां?
आङो दासान्दि ओरैनोै जिरायना दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथांखौ फन हरनाय जाहोनानो जाबाय
औ
नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबायदि खुंनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। ओ बुंनो थाङोब्ला
औ
बेैसागु बोथोरा ओ बैसागुआ मोनसे ओ दोहोरोमारि बर' आरो दोहोरोमारि बर' आरो गोबाङानो फोथायोखि बैसागुआ ओ दोहोरोमजों लोब्बा गोनां होननानै उम दिनै दोंनै दिनै जोंहा बैसागुआ माबोरै आरो माब्ला जाजेनदोंमोन माने बे ओ बेखौ लिरनानै दोननाय माने जोंहा रेखा गैया। ओ नाथाय जों बेखौ बुंनो हायोदि बैसागु बैसागु फोरबोआ ओ जौथाइ बोसो सोरनि बांसिन ओ जथाइ बोसोरनिबो बांसिन माने ओ फुराना नाथाय फुराना नाथाय सैथो खोथाया बेनो बैसागु सोदोबा माने ओ मोननै सोदोबनिफ्राय माने फैनाय आरो नोंथां
ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला बैसा आरो आगु ओ जेराव बैसा
नोंथाङा खोनादोंना